नोंथां
मा खालामदों नोंथां
नोंथां आं नै दा ओरैनो दं जिरायना नोंथां
ओरैनोसो दं होमबा नोंथाङा
औै ओरैनो दं जिरायना नोंथां
ओंखामफोर जाखांबाय नामा नोंथाङा
ओंखामखौथ फुंनि जाखांबायमोन नोंथां
मा ओंख्रि होनबा नोंथांमोननालाय
ओंख्रिया जोंना माबासोमोन नोंथां ओ मा होनो दहाय फुङाव सेनाव ना‌ नांदोंमोन ना फिथिख्रि ना बेफोरखौनो मैथा गोजाजों संदोंमोन आया नोंथां
ए
नोंथांमोनहालाय मा ओंख्रि संखो
जोंहा ओरैनो नोंथां ओ खान्थाल खान्थाल ओंख्रिसो नोंथां
अ नंगौ नामा नोंथां गोथावानो
नोंथांमोना दैलां दा दैलां बोथोराव दैलां बोथोरखाय माइगाब माइफोर गायखांबाय नामा नोंथांमोनहा
माइखौथ गायखांनाय गाखां
नालाय औ नोंथां खोनादों औ माने नोंथाङा सोंदोंमोन आंनाव माइ गायखांबाय नाम बेखौ होनदों आरो आं नोंथां गायखांबायमोन गायखांनाया होननानै
ए खोनादों नोंथां नोंथाङा दा फ्रि दं नामा नोंथाङा
अ दा फुंनि जानाय आदा जाखांनानै ओैरैनोसो दङ दंनाया नोंथां
ए होनबा नोंथां आं नोंनाव आं बिदिब्ला नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव रायज्लायनो हागोन नामा नोंथां
हागोन नोंथां आं ओरैनोसो दंखायो नालाय नोंथां
ए होनोमबा आं आयदाखौ बुंथिनानै होनसै होमबा नोंथां
अ खोनादों हेलौ औ नोंथाङा बुंना होद आयदाखौ मा आयदानिसायाव सरायनो सानदोंमोन
होनबा आङो दाथ' जोंहा बैसागु बोथोरनि सोमोन्दैसो एसे फोरमायनो हागोन नामा होननानै नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोना नोंदां
अ नोंथां नोंथाङा जोबोद मोजां आयदाखौनो सोंदों जोंहाथ' बैसाग कक्टरनि सावरायनायाथ' जोबोद गोनां खोथा जों सुबुं माहारिनि थाखाय नङा होनबा नोंथां सावरायजागोन नोंथां बिदिबा आं जागायगोनसै नामा नोंथां बैसागुदै
दे नोंथां नोंथाङानो जागायगजोन दे
बैसागु बोथोर होनोबाथ' जों बयबो मिथिखायो नोंथां मोनसे रंजानाय बोथोर होननानै नङा होनोमबा नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ
जोंहा बैसागु बोथोरा बैसाग दाननि से उथ'निफ्राय जागायो नङा होमबा नोंथां जेनेबा इंराजिनि हबा जोंहा एप्रिल दाननि जिबा अक्ट'निफ्राय जायो आरोना नोंथां बेख थायो होमबा नोंथां हेलौ नोंथां
खोनादों नोंगौ
दा जोंहा बैसागुनि सोमोन्दै सावरायनो थाङोबाथ' सावरायनांगौ गोबां दं नोंथां आरो जों बेनिखायनो आं जा फंनैसो बुंनो हायो बेखौनो बुं हनोसै आरोना नोंथां नोंथांनि सिाङाव
नंगौ नोंथां नोंगौ दे बुंना दे एसे फोरमायना होदो नोंथाङानो खोनादों नोंथां हेलौ नोंथां